नोंथाङा मा खालामदोंमोन?
अ दाथ' आं ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ।
आं ओंखाम जाखांबायमोन।
औ औ नोंथां जाखांबाय।
औ मा ओंख्रि जानायमोन?
ओंख्रिया दिनै आलु भाजा बेनिफ्राय दालि जहुलसोमोन नोंथाङा।
ए माने आं नों नींथांजोंहाय मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै फैदोंमोन आरो नोंथाङा दसे समम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां थारैनो हागोन दे।
औ बिदिब्ला जों आयदाखौ लानानै दावगायदेरनोसै खोमाने नोंथां?
औ औ दे नोंथां।
औ बिदिब्ला आवगायदेरनोसै जों। माने दिनैनि आयदा लानायानो नो जादों जोंनि बर हारिनि बा फोरबो बैसागु फोरबो रंजालि फोरबो होननानै जों जेखौ मिथियो। नोंथाङा बिनि बागै माखासे फोरमायनो हागोन हागोना
ओम हागोन नोंथां थारैनो हागोन आंनि औ औ आंनि मोनथिनायाव आरो मोनदांनायाव बैसागु होननानै बुङोब्ला बरनि मोनसे गागि फोरबो जायफोरबो जों औ बर'नि फोथायनाय बर'नि आसारखान थि आरो दोरोङा रि माखासे ओ माखासे बेबहार आखुथाय हाबफानानै दङ बर हारिनि
औ
जायखौ जोङो मैखोमै फालियो मोन साफ्रोमबो बरफ्रानो फालियो बेनिफ्राय बैसागुखौ होननानै बुङोब्ला बर'आ रंजालि बै सागु होननानै बुङो बेनिफ्राय गुबैयैनो जोङो रंजालि बैसागुनि सायावनो सावरायगोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ औ अ जोंनि ओनसोलाव एबा आं जेसेबांखिनि दासिम मोनबोदों ओ बर'फोरा बैसागुखौ स्नि साननि ओ था ओ सि-स्नि सानजों लोब्बा लाखिनानै फालियो आ
औ औ
जेरैहाय मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागु बेनिफ्राय दाउनि बैसागु खुरमा बाहागिनि बैसागु अमानि बैसागु बे बेबायदि आला दा आला द आरोना
औ
औ औ थ आंनि बरनायनायाव एसेबां ओंथि हाबा हाबा मोनदों आं नोंथां नोंथाङा जागायना होजागोन नामा एसेसो
औ खोनादों नोंथां औ औ औ खोनादों
नोंथांनिफ्राय एसे फोरमायजाफिनगोन ना औ आं बुंदोंमोन जेनबा ओम आं जेसेबांखि नि बु बैसागुनि सोमोन्दै बुंबाय ओ नोंथांनिफ्रायबो आं माखासे मोनथिनो लुबैदों जेनबा नोंथांमोननि फालिनाय एबा आसार खान्थिफोरा माबायदि?
बै बै औ औ आंनि मोनथिनायावहाय बैसागुखौहाय जेरै जों मोननै मोननै बाहागोआव राननाय जायो जों बैसागुखौहाय जिथु सेथियाव जोङो मोसौ बैसागु होनो। आरो जों नैथियावहाय ओ मानसि बैसागु होनो।
औ औ
औ जों जेरै मोसौ बैसागुआव थाङोब्ला जों मोननो हायो जे मोसौ बैसागुखौ जों बोसोरनि जोबथा सानखालियाव जों फालिनाय जायो मोसौ बैसागुखौ। जितु जों फुङावनो औ जितु जों फुङावनो मोसौखौहाय जोङो दैसायाव थुखैनो लांनाय जायो जे लावखारफोरा गोबां बिदिनो मालाफोर गानहोयो मोसौनि जेन माबा लाव फान्थाव बिदिनो बायदिसिना ओंख्रिफोरनि माला गानहोयो हालदै बिदिनो बायदिसिन ना बिदिनो बायदिसिनाफोरनि आ माला गानहोनाय जायो मोसौनियाव। जितु जों ओइदिनखालि मोसौखौहाय लावथिजों बुनाय जाया आरो जों बेखौहाय जों लोखोना लोखोना बिलाइ होनो ना बेखौ जों बे लोखोना बिलाइजोंसो बुस्रिद बुस्रिद लांनाय जायो आरोखि औ बिदिनो ओमफाय जों मे मोसौखौ थुखैनाय समाव जिथु जों दोंसे मेथाइ लावखारफोरा खननायखौ जों नुनो मोनो जिथु मेथाइआ जेरै होनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा औ जों बेफोरबायदि मेथाइ खननायखौ जों नुनो मोनो लावखारफोरनिफ्राय बा जों जों मानसिफ्रा खनो दानि जुगावथ' इसिबां लावखारफोर नुला नालाय औ बेफोरनि आरो जों ओरै मानसि बैसागुआव थाङोब्ला जों नैथियाव जों मोननो हायो मानसि बैसागुखौ जों बैसागुनि सेथि साननिफ्राय जों मानसिखौ फालिनाय जायो औ जों बेयाव बैसागुआव मोननो हायो जों बिदिनो गोबां बिदिनो मानसि बैसागुआवहाय जों फुङावनो सिखारनानै जिथु दुगै लुबै जोङो जों बाथ थौ मन्दिराव थांनानै जिथु जों फुजा खालामो जों जिथु जों बोसोर गोदाननि नामावहाय जों बाथौ बोराइनिफ्राय जिथु जों बोर लायो आरो बिदिनो न'खर न'खरनि न'ख न'खरनि सुबुंफोरा बिद दिनो फुङावनो दुगै लुबै आरो बिदिनो उन्दैफ्रा गेदेरफोरनिफ्राय मान लायो।
औ औ
बिदिनो देरसिना उन्दैफोरनो मान देरसिना उन्दैफोरनो बोर सारस्रियो आरो बिदिनो आरो बिदिनो गामि गामि गिदिंनानै गथ'फोरा बिदिनो आरोबा न'खर न'खर बिदिनो गिदिंनानै दौरिनि न'खरनिफ्राय फासआव दौरिनि न'खराव थाङो बिनि उनाव बिदिनो ज' ज' ज' गावजों गावनो बिदिनो बाथौ बाथौ मन्दिराव बिदिनो गिदिंनानै बाथौ फुजा खालामो ओइदिनखालि बिदिनो आरो सब बिदिनो जों नुनो मोनो उन्दैफ्रा गिदिरफोरनिफ्राय बोर लानाय आरो गिदिरफ्रा उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनायफोरखौ जों नुनो मोन औ बिदि आरोखि आरो बिदिनो ओम उम बिनि उनावहाय जेन नेक्स्ट दिननिफ्राय जोङो आरो जों नुनो मोनो जिथु फुं बिदिनो आरो हानजा हानजा बेराय मोसानायखौ जों नुनो मोनो जिथु बोराय बुरैनि हानजा सेंग्रा सिख्लानि हानजा नङा होनब्ला?
औ नोंथां औ
औ बिदिनो जों गोबां बिदिनो जोंनि मोसानायफोराव जों गोबां बिदिनो दामज्रुफोर बाहायनाय जायो जिथु जों होननो थाङोबा दामज्रुफोरनि मुंफोरखौहाय खाम, जथा, सेरजा, सिफुं आरो बिदिनो गाबज्रुं बायदि बायदि जों बिदिनो दामग्रा मुवाफोरखौ जों बाहायनाय जायो आरो जिथु जोंनि रैसुमै देंखोजों जों रिंसारनायखौ जों मोननो हायो आरोखि।
औ औ नोंथां थारखौनो बुंदों नोंथाङा।
बिदिनो आंनि मोनदांथियाव आं बेफोर खौ मोनो आरो बिदिनो गोबां बिदिनो जोंनि बैसागु रंजालि फोरबोआवहाय जों गोबां बाहायनाय जायो।
अ अ
बिनि महर बाहायनाय जायो जिथु जों बुङो बेखौहाय जौ जौ गिसि जौ माइब्रानि आरो लोगोसे जों थाङोब्ला गोसा जौ गोसायावहाय जों जुमाय गोरानखौ जौ गोरानखौ जों मोननो थाङो। नङा होनब्ला? औ औ बिजोंहाय जों बिफोरखौ जों माखासे बिफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जाग्रा मुवा हिसाबै लानानै बरफ्रा गिबियै अमाखौहाय जों जानाय जायो आरो बांसिन नङा होनब्ला?
नोंगौ नोंगौ नोंगौ
औ बिदिनो गोबां बिदिनो जानाय लोंनाय बाहायनाय जायो अमाल नङा बिदिनो दाउ हांसो बायदिसिना बुस्थुफोर जों सिथारनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो रंजालि फोरबोखौ बिदिनो गोबां गोदोनि दिनावथ रंजालि फोरबोखौ दानसेहालागै जों फालिनायखौ नुनो मोनोमोन दासो आथिखालावसो औ स्नि सानसिम लागि जों फालिनायखौ नुनो मोनो जों बहुत बिदिनो औ गोदोनिजों दानिजों बहुत फारागखौ नुनो मोनो जिथु गोदोहाय बेसेबां जि गोसोनि जों खुसिखौ जों गोदोहाय नुनो मोनोमोन दानि खुसिजों जों नायोब्ला बुहुत फारागखौ नुनो मोनो गोदोहाय बुहुदै रंजा बाजायै जों मोसानायफोरखौ नुनो मोनो दानिया बिदि बोदोर जानायखौ जों बारा नुनो थांला थांला आरो नङा होनब्ला?
थांला नोंथां थांला बारा नुनो थांलिया
औ आंनि आंनिफ्राय बेफोरबायदियानो आरो नोंथाङा आरो मा बुंनो सानो?
नोंथांनि खेंफोरथिखौ मोननानै आं गोजोननाय मोनदों आ रो लोगोसेयैनो बेखौबो मोनथिनो हादों जे ओनसोल लायै ओनसोल जोंनि फालिनाय आसार खान्थि नेम बेफोरो आलादा आलादा जायो एसेयैब्लाबो जोंनि बे थिंजाय एबा जों आं जेसेबांखिनि दिनैसिम मोनदों नोंथाङा दामग्रा दा दा दामग्रा आगजुफोरनि मुं खारिदों जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ नङा होमबा ओ बे बेफोरनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव बाहायो सेरेट जायखौ औवाजों बानायनाय जायो बेनिफ्राय गंगोना आरो थरखा आरो लोगोसेयैनो माखासे ओ मा होननानै बुंगोन बेखौ ओ आखाइजों बानायनाय माखासे दंफांनि खख्रा होननानै बुङो नोंथां जों बेफोर खौ माने दामो आरो दामनानै खुंजायो
औ नंगौ
बेनिफ्राय औ नोंगौ मोसौनि बैसागुनिफ्राय लानानै मानसिनिफ्राय लानानै जोंनिया माने बैसागुनि मुंखौ आलादा आलादा दोनदों दोनदों आरो जायखौ आं माने गोसो सोखांजोबनो हायाखै स्निथा मुं दोनदोंमोन मोसौनि मानसिनि सैमानि अमानि दाउनि आलासि बाहागिफोरनि होननानैहाय
औ
दिडिटेल्सआव माने गोसोखांनो हायाखै थेवब्लाबो माने मोनसे ओरैबायदि आयदायाव सावरायनो मोननानै आं जोबोद गोजोनदों जेनबा नोंथांनि हारिमुनि फारसे सानस्रि आरो ओ मोनसे ज जानाय बायदि जादों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ औ अ
औ नोंथां औ औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा?
औ औ त' नोंथांजों सावरायनानै खोब मोजां मोनबाय आरो
औ औ आंबो जोबोद मोनदां औ औ इयुनाव जों बेफोरबायदि सावरायबावगोन नोंथांजों राय ज्लायनानै गोबां बिदि गोजोननायखौ मोन्दों आरो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ दे।